हेल'!
हेल औ नोंथां आं खोनादों।
औ खोनादों नोंथाङा? आसा नोंथाङा इयारबादसफोर लानो नाङा।
लायाखै नोंथां?
औ माने साउन्डखौ आं इक' खोनागासिनो दंमोन।
अ आंथ' बिदि जेबो बाहायनाय जायाखै नोंथां
औ बे समाव ओ- नोंथांखौ नैबे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय
नगौ थारैनो बरायनानै लाबाय नोंथां।
औ बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
नंगौ हागोन।
दा बे आयदाया जाहैबाय नोंथां
रांखान्थिनि सायाव औ नंगौ।
औ नोंथां आंना इक' एसे दिस्टार्ब खालामासिनो दङ।
खोनदों नोंथङा? औ खोनानो हागासिनो नोंथां आं जोबोद मोजाङै खोनाफैदों बे समाव रांखान्थिनि सायाव दा आङो सावरायनो सानदों रां रांखान्थिखौ एबा रांखौ जोङो बोरै सबे खालामना एबा जोङो बोरै मेनाज खालामनांगौ औ आरो
जिउआव थांना थानायनि थाखाय बबे बबे खामानिफोरखौ मावोब्ला जोङो ओ- गावनि गोनांथि जानाय जिउआव
नंगौ थारैनो बेथ' जोबोद मोजां आयदा थारैनो बे आयदा खौ जोङो साफ्रोमबो सावरायनायनि गेजेरजों मिथियोब्ला माने गोबां मानसिफोरानो मिथिनायनि गेजेरजों दिनै सांग्रांथिखौ मोननो हागोन आरो थारैनो।
थारैनो दिनै गोबाङा गोबां खामानि मावो। आरो गोबाङा रां आरजियो। नाथाय
हा- बैफोर रांफोरखौ खामायसि
खामायसे खामायनानै एबा रां आरजिसे आरजिनानै जुदि बे रांनि सायाव जेबो बानि एबा जेबो
बाहायनायनि एबा दोनथुमनायनि जेबो आइडियाफोर गैयाबा बे राङा नोंथांनाव थाबाय थाया।
थिग बिदिनो
गोबां सुबुङानो गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर एबा गिदिर गिदिर साख्रिफोर मावो। आरो गोबां सुबुङानो गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गिदिर गिदिर बिजनेसमेन आरो गोबाङानो
गेदेर गेदेर फालांगि बा आबाद आबादारि गोबांआनो आबदारिफोर दं
बिथांमोना गोबां रां आरजियो।
नोंगौ थारैनो।
खायसेया
दैलि सामफ्रोमबो रां आरजियो आरो खायसेया
खायसेया
खायसेआ
कवाटारलि एबा बोसोरारि
नंगौ थारैनो।
दा जाय जेरै जाय जेखि थासारियाव थानानै
थासारियाव थानानै
जिया मानो बे रांखौ हेलौ नोंथां। नोंथांआ खोनादों? औ खोनादों। हेलौ
हेलौ। औ खोनाहाबाय नोंथां। गेजेराव एसे थाबथानाय बायदि जादोंमोन औ औ। औ खोनाबाय।
औ
औ बेफोर रां खामायनायफोरखौ
जों मेनेज खालामनो रोंनांगोन। जोङो दोन
जोङो दोनथुमनो रोंनांगोन। औ नंगौ।
आरो जोङो नांनायनि बांसिनै एबा
एबा आग्लायनायै जोङो खनथ्रल खालामनो रोङा। दा हमना ला नोंथांनि न'खराव गोनां जानाय सामफ्रोमबोनि औ
औ
औ
माइरं एबा दालि आलु जानाय लोंनाय न'खरनि खरसायाव दानारि खरसा हिसाबै बाजि रोजा रां खरसा जायो।
नंगौ। दा बाजि रोजानि जायगायाव नोंथाङा
से लाख
से लाख रां खरसा खालामबा बेयो जानाय नङा बे।
नंगौ। दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा दा जाय
जाय नोंथांनि पार्सनेल लाइफआव
औ बोस
औ बोसोराव नोंथाङा गांब्रै गांबा गस्ला लंपेन्ट बायबाय नाथाय
बैफोरबायदि करजआव नोंथांनाव थांबाय बाज
थांबाय बाजि रोजा।
बिनि सोलायै नोंथाङा नै लाख रां खरसा खालामबाथ' जानाय नङा।
जानाय नोङा। जानाय नङा नोंगौ थारैनो। नोंथांनि बाजेटनि गोजौआव जाहैबाय।
आरो जेब्लानाखि नोंथांनि इंकामनिख्रुइ बाजेटआ बांसिन जायो।
जायो।
एबा नोंथांनि खरसा खालामनायनिख्रुइ नोंथांनि गोनां
गोनांथिफोरा बांसिन जाहैयो।
खामायनायनिख्रुइबो अब्ला नोंथाङा रांखौ दोनथुमनो हानाय नङा। थिग बेबायदिनो जोङो रांखौ गावनि गोनांथि जानायनिख्रुइ
निख्रुइ
ग्रोब ग्राब जोङो बेखौ खरसा खालामनांगौ आं नों
आं नोंथांनो मोननैसो
रां दोनथुमनायनि एबा माखासे प्लानिंफोर गोलाव प्लानिंफोरनि सायाव मोनसे फंनैसो बुंनानै नोंथांनो आयदाखौ हगारनानै
नोंगौ थारैनो।
गोबां बिजनेसमेन बिजनेसमेन एबा
एबा साख्रिआवलाफ्रा एबा आबादारिफ्रा गोबां रांफोरखौ दोनथुमनो हायो।
जेरै पि पि एफ एकाउन्ट पाब्लिक प्रभिडेन्ट
नोंगौ।
बेवहाय
बेवहाय जोङो पाब्लिकफ्राबो रां दोनथुमनो हायो।
बोसोराव नोंथाङा बांसि सिनै देर लाख दोननो हायो माने से लाख बाजि रोजा रां बिनि
नोंगौ।
दा नोंथाङा बेखौ जि जिबा बोसोरसिम एबा नैजि बोसोरसिम एबा ब्रैजि बोसोरसिम दोननो हायो बाजौनिफ्राय लानानै
लानानै
जिनैरोजा बाजौसिम दानसेयाव ए एबा बोसोरै देर लाख। मेक्सिमाम नोंथाङा देर लाख दोननो हागोन बिनि बांसिन दोननो हाया दा बे जाहैबाय पि पि एफ बावहाय नोंथाङा रां दोननो हायो आरो गोलाव समनि थाखाय।
थाखाय
बा जिबा बोसोरनि उनाव नोंथाङा उइद्र' खालाम हागोन बा नैजि बोसोरनि उनाव नों थाङा उइद्र' खालामनो हागोन मेसुरिट टि जाहैगोन बा ब्रैजि बोसोरनि उनाव मेसुरिटि जाहैगोन नोंथाङा खोनादों? हेल' नोंथां।
आंबो रांखौ दिहुनोब्ला जाहैगोन नों अनुमानखौ होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बेखौ जोङो केलकुलेसनावनो मोनगोन दा नोंथाङा बेल' नङा आरो गोबां दङ जोंहा जायफ्रा साख्रिआववलाफ्रा एन पि एस थायो माबा माबि थाखायो बेफोरो एल आइसिफोर थायो बे बेफोरावबो जोङो रांफोरखौ दोननो हायो दा नोंथाङा दानि हस्पिटालाव मोनदांनाय एबा नोंथांनि जिहेथु गियानफोर दं बिनि सायाव एसे फोरमायदो रांफो
मस खालाम नंगौ दा बेनो नोंथाङानो माखासे खोथाखौ ओथन्न' थन्न' बुंखाबाय जेराव जोङो जाबायदि नोंनि बाहायनाय बिनि सायाव नोजोर लाखिनांगोन जेराव थाइसे बाहायनांगौ जुदि नों थाइबा बाहायोब्ला जोंहा राङा आखायाव थाबथानाय नङा जे जायगायाव रां थाबथानाय होनोब्ला नोङो गावनि सायावनो गोलैगोन नोङो जानाय लोंनायफोरखौ नोङो नांगौनि बारा जानो नाङा जे समाव नांगौ बे समावल' जानाया गाहाम देहानिबो गाहाम आरो नोंनि रां बिथिङावबो मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां दा रां दोन बुथुमनाय राहाया आथिखालाव जों गोबां जोंनि खाथि खाला ओनसोलावबो बर' फोरनि जायगायावबो जों मोननो हायो जेरै माखासे जोंहा फसंथानफोर जेरै इंराजियाव बेंक
बेग
दा बेंकआव आथिखालाव जोङो औ बेंकआव ओरैबायदि खालामनो हायो माखासे रेकारिं एकाउन्ट खुलिनानै उइकलि नङाब्लाओ मान्थलि मास मोनसेयाव नङाब्ला सप्ता हिसाबै जोङो रां दोनथुमनो हायो जेराव नोङो बेनि मोनसे टार्मस थायो नों बेसे गोबावजों बे रांखौ बरनगोन आरो दानफायाव बेसेबां सोगोन बेखौ नोंनि सायाव आरो नों बेखौ राय्लायनायनि गेजेरजोंनो बे जायो आरो नोंथां दा बेफोरो बेंकआव जायो बेफोर खामानिया गाहायै
नंगौ नोंथां
दा आथिखालाव जों गोजानाव ओ सराव फैनानै बेंकनि लेनदेनखौ खालामनो गोनांथि गैया आथिखालाव जों गावनि ओनसोलावनो आसाम ग्रामिन बिकास बेंक नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि बेंकफोरा खाथि खाथियावनो जोंनो सारभिसखौ होगासिनो आरो जेराव फैसानि लालाय दोनाय बेलायाव दा बे फोरावबो जों माखासे सुबिदाखौ लानो हायो नोंथां जोङो आथिखालाव रां दोन्थुमनाय होनोब्ला ओरैबायदि जुदि नों गंसे न' लुनांगौब्ला खमैबो आथिखालाव न' एसे मोजां लुनांगौबा बा लाखनिफ्राय दाइन दाइन लाखसोखौ जों दोनखानांगौ जुदि नोङो माखासे सरखारनि होनाय सुबिदाफोर हम लन बेफोरबायदिखौ जुदि नों लानो रोङोबा बेफोर सरखारनिफ्राय सुबिदाखौ खौ जों माखासे एसे फैसाखौ सेभ खालामनानै माबानो हायो आरो जोङो फैसाखौ जमा खालामनो हायो जेराव मानो होनबा नोङो सासे मानसिया जुदि खेबसेनो न' लुनायाव दाइन रा दाइन लाख रां गारोब्ला बिनि ओ जेसिबां खामायनाय केपिटेल जुदि सासे आबादारिया बे बेयावनो थांजोबगोन जुदि बे न' लुनायावनो जुदि नों ओ हम लन मोनोबा सरखारनिफ्राय माखासे रां मोन गोन नोङो दाइन लाखआव जेनेबा स्नि लाखखौनो मोनबाय माखासेखौ जों सिखुरि थिनि थाखाय दोनबोनांगौ जायो बेंकआव
नंगौ नोंथां
दा बे हिसाबै नों बेखौ मोनबाय नोंनाबो थाबाय खिन्थु बेखौ नोङो समजों लोगोसे सुखयै सुखायफिननांगौ आरो माने सुख'फिननांगौ दा बेबायदि खालामोब्ला नोंहा ओ बै नोंनि थाखानाय रां नङा होमबा नोंथां दाइन लाखजों नों न' लुनो थाखाय ओ रेडि जादों दा बै रांजों नोङो गुबुन खामानि मावनानै ओ बै मान्थलि सुख'नांगौखौ आराम माने एसे गोरलैयैनो जोङो केपिटेलाबो थाबाय आरो हरनांगौखौबो जोङो लासै लासै हरनो हाबाय आरो नों थां दा जों बेफोरबायदि ओ राहाखौ मिथिनांगोन बयबो अब्ला जोंनि माखासे जाय बिथांमोनहा माने आथिखालाव जौगानाय मुगाजों खारफानो नाजादों अब्ला खारफानो हागोन आरो आं सानो बेबायदि
थारैनो नोंथांनिसिम नैबे फोरमायथिनि थाखाय साबायखर थाबाय दा जोङो गोबां खोथाफोर दंमोन जों सावरायनो गोनां नाथाय जोङो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे आयदायाव दा जोंहा समाबो जाहैबाय
नंगौ थारैनो माब्लाबानो जोंहा बे समा बारग'लांबाय दा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो फिन जों बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो खाबुखौ मोनगोन होननानै मिजिं थिनाय थाबाय। दे बिदिब्ला।